औ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ‌ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादोंना‌‌ नोंथाङा
अ खोनादोंना नोंथां हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादोंना खोनायाखै नों
अ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदों। अ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे खोथा खोनासंनो सानदों नोंथां, बर'नि जानायनि सायाव ओ नोंथांजों सावरायनो हागोनना आं? अ बर'नि जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो बर'आ ओंखाम जानानै ओ मोजां मोनग्रा हारि बर' हारिया ओंखाम जायो नङा होमबा नोंथां ओ ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार हि हिसाबै जोङो बर'फ्रा माइ आबादखौ मावो। आरो जोङो ओंखामजों लोगोसे जे जोङो सबाय दाउ अ-अमा नारजि बिदिनो गोखा गोखै गंगार दुन्दिया दङो नाफाम, नारजि बेनिफ्राय ना बेफोरखौ जोङो जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै बर'फोरा जायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो ओ मोजां मोजां फिथाइ साम फिथाय जायो जेरै आपेल आंगुर बिदिनो मै-मोदोम फुल। बेनिफ्राय खामरेंगा बेफोरबायसा फिथाइखौ जोङो जायो नङा होनबा नोंथां आरो बर'नि गाहाइ जानाय आ दार होननानै बुङोब्ला जोङो नाफाम आरो जोङो बे बिखौ मोनगोन नारजि अमा गोखा गोखै गंगार दुन्दिया बियो जोंनि थाखाय गाहाइ आदार आरो बेखौ नैरो जा नैजिबा मायथाइयावबो बियो जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा नों थां जायखौ जोङो बुहुम दरबार आवनो सिनायबाय जेनेबा बर'फोरा जे नाफाम नारजि अमा अनला बेनिफ्राय गंगार दुन्दियाखोदि जाग्रा आदार हिसाबै जायो। माने बियो जोंनि बुहुम दरबार जि आइ टेक जायखौ जुना बुङो जुग्राफिकेलि देक्स नङा होमबा नोंथां? बावबो हाबबाय जोंनि बे जाग्रा आदारा बेयो जोंनि थाखाय जोबोर ओ गोजोनथाव खौरां आरो फार गभमेन्टनि थाखायबो जो साबायख' फोर बावनांगौ जाय बिथांमोना दिनै
औ।
बे खामानिखौ मावनानै गालांबाय मानोना गुबुन हारिया बेखो-बेखौ जोंनि जाग्रा गुबुन हारिया जोंनि जाग्रा आदार होनानै बेखौ जोंनिफ्राय सिख'नानै लानो हाला आरो जायखौ नोङो जुग्राफिकेल इडिके हाबोला आरो बेखौ जि बु नि उनाव रिनिउ खालामफिननाय जायो आरो बेखौ रिनिउ खामफैनो गोनां जायो नङाबा बे जि बोसो जालाङो आरो। बे जि आइ टेक नि माबयालै
औ।
बेखौ बे जि बोसोर बोसोरनि उनाव जों रिनिउ खालामनांगौमोन औ नोंथाङा बिनि जानायनि सायाव सुंदुं सुंदुयै बुंफोरलुना होनो हागोन ना? बोरैहाय जायो नोंसोरनि साइदआव बोरैहाय थायो
औ नोंथां जोंनि साइडआव माने बर'फोरनि जानायाथ' बांसिनानो गोरोबलायो होनजायो। मेनलि ओ जोंनिआव बो बेनो बर'नि दोरोङारि जानायाथ' अनलाजों दाउ बा सबायजों दाउ बेनिफ्राय नारजि अमा। बेफोरबायदि लोगोसेनो ना फामबो थायो। बेबायदि आरो बेफोरखौनो जानो जायो जोंनावबो।
औ।
औ औ।
अ आरो नोंथां जोंदि जानाय औ।
औ बुंनायसै नोंथांङा।
जोंदि जानाय आदारजों लोगोसे जोंङो जेनेबा जोंङो। लोङोबो नङा होमबा? जायक। बेखौ जोङो। जौ बिदै होनना बुंङो जौ गोरान होननानै बुङो जौआबो जोंनि जि आइत। टेग मोनबाय थायोब्ला नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ बर'नि लोंग-लोंग्रा आरो बर'फो। फ्रा जानाय आदारख। खौ जोंङो मोननै बोथोराव मावनायखौ जों दिनैसिम नुयो। नङा होमबा? गोलोम बोथोराव आरो बिथिं जोंङो मेसें बोथ। थोराव मावनायखौ जों नुयो। नङा होमबा नोंथां? जों गोलोम बोथोरावथ जों जोबो माइ। जों लोगोसे जोंङो। थास'बैथ। खुम खु-खुमब्रा बैद। बिथिं आरो जोंङो मा। ओ मैथा फाथो थास'। ओ बिथिं लेस्रा। भिन्दिब। बेफोरखौ जोङो। ओ जाग्रा आदार हिसाबै बर'फ्रा आबाद मावो आरो नङा होमबा नोंथां? बेबो जोंनिनो जाग्रा आदार हिसाबै जोंङो माने गासैखौबो जोङो गोरोबफ्लेयो आरो मानोना बर'फ्रा स्निजिबा जौ जौखोन्दोआनो आबाद जों लोब्बा गोनां नङा होमबा आबादारि बर'फोरा बाकियै नैजिबा पारसेन्टआ गुबुन साख्रि मावगासिन सोरबा कनट्रेक्टआ सोरबा बिदिनो बिजनेसमेन जोंनि स्निजिबा जौ आबादारिस जोबोरो बेखायनो जों आबाद मावनानै जाग्रा हारि जे आब आबाद मावना मोजां मोनो आरो जोंङो मोजां मो जोंखौ बुं बुंनो थाङोब्ला जोङो बहुत मोजां जिराद मुवा बेसादखौ जों जायो आरो जों ट्राइबेल हारिया अब्ला नोंथांमोननिसि साइद आवहाय मा मा ओ आदारजों लोगोसे मा मा आबादखौ गायो ओनथां? एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
ओ जोंनि साइदाव नोंथां बे माइ आबादाथ' गुबै आबाद जाहैबाय
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जोंनियाव बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै नोंथाङानो मुंख'बोबाय थास' ओ जिंखा बेनिफ्राय खुमब्रा जोगोनार बायदि बायदि आरो बिदिनो मेसें बोथोरावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद खालामो आलु गायो सोरबाया बानलु गायो बेबायदि आरो बिदिनो बेबायदिनो आबाद मावनानै जायो आरो जोंनि माबायावबो गामियावबो बे रोखोम
औ
औ
ओरैनो नोंथां जोंनि साइदावहाय ओ अनला खारै खौ बोरैहाय जायो?
अनला खारै संनाय आदबाबो बे एखेयानो बुंजायो नोंथां। बेथ' माइरंखोथ' नांखाबाय जोंनो। माइरंखौ माने सोमनानै लाजायो दसे सम। सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै देनो देनो माने देनायाथ' दानिया मेसिन बायदिसिनाबो ओंखारबाय नङा होमबा? मिगसार ग्रेनडार होनना बुङो जायखौ। सोरबाया बेयाव देयो आरो सोरबाया दोरोङारि जिथु दिंखि बा उवाल गाहेन होनना बुङो। बेयावबो देनानै जायो जायनियाव मिसिन गैया। बेयाव देनानै दै फुदुंनानै लायो आरो बेयो देखांनायनि उनाव।
औ
लाय गुन्दै बेखौ होनाय जायो। जायो औ। बेखौ होना देयो बिनि उनाव बियो सोरबाया बेदरबो होनो हायो बा गुबुन बुन बायदिसिना मैगं थाइगंबो होनो हायो। दे बेदर होयोब्ला बेदरखौ एवफ्रामना लानाय जायो मोजां औ बेनिफ्राय बेदरखौ बेयाव अनला जितु अनलानि गुन्दै आ दै बेयाव गारसननानै होनाय जायो। औ बेनिफ्राय नांगोनि बानलु संख्रि बेफोरखौ होनाय जायो खारै होनाय जायो इदि आरो। बेबायदिनो संनानै फोमोननाय जायो
नोंथां बुंनायाबो एखेआनो जोंनि जोंनि साइडजोंनो एख खे गोरोबफ्लेनाय आरो जों बर'फ्रा खारदैखौबो जायो सम सम माने खारदैखौ जानो मोजां मोनो जोंनि साइडआवहाय खारदैखौ गिबियावनो जोङो थालिर फस्लाखौ दाननानै लायो आथिया बा मोनस दोर मोनसोरनि आथिया थालिर बे खननानै मोना जायखौ बिनिया बांसिन मोजां जायो होननानै। गो गोदो गोदायनि आबै आबौ फोरा मिथियो। बिनि मादाया माने बांसिन गोबाब ना गोबाब आरो बिसिनि माने थालिर मोजां गुन गोनांखाय बेखो बेखौ बांसिन जोङो दानफ्लेनानै जायखौ नोङो फिथाइ थायखांनायनि उनाव बियो जुदि फिथाइ थायला बेखौ जों दानफायनानै बेखौ जोङो फोराननानै बेखौ जों सावो। सावनायनि उनाव जो जि हांगार मोनो बेखौ जोङो थुब्रायनानै लायो। माने दै साबस्रिनानै जों लदा खालामनानै दोनो। आरो बे खो नांगो जायोबानो नों खारै जानो लुगैबानो नांगो जायोब्लानो नोङो बेखौ फखरनानै दैजों होना फखरनानै जों बेनिफ्राय जि दै मोनो बेखौ जों खार साबै बाहायो आरो नोंथांमोननि साइडाव हाय बोरै हाय बे मा होनना बुंगोन ओय नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै जे जेनेबा बै सिबिंनि बास सिबिंनि बे बिलाय बास साननिफ्रायबो जोंनि साइडयाव आ खारदै बनाय खो जों नुबोदों आरो नोंथांमोननि साइडावहाय बे सिबिंनि बे देन्था बेजेंफोरखौ सावनानै हांगार बनायो बेखौनिफ्रायबो खारदै बनायो नोंथांमोननि साइदावहाय बेफोरबायदि बानाय फेरदों नामा ना बानाय फेरोना फेरा बे
आंथ' नों थां बेबायदि बानायनाय नुवाखै नुनाया जिहेतु थालिर बिफाङानो गोबां दं नालाय नांगौ बायदि बेनिखायनो जानो हागौ बानायाखै जानांगौ रावबो
औ औ
ओरैनो
औ जायगा जायगा बेफोरखौ जों बानायनायखौ नुबोदों आरो दिनै औ
खारदै जानायनि जाहोना मा खारदै ओंख्रि जानायनि जाहोना मा बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे बर'फोरादि
औ हागोन नोंथां मानोना जोङो सानफ्रोमबो जुदि जोंनि देहायाव थाव जुदि सोबाय थायोब्ला जोंहा देहाया जोंनि बे नांगौ रोखोमनि दाइजेस जाया जोङो सानफ्रोमबो जुदि थाव जाबाय थायोब्ला बेखायनो जोङो सब्तायाव खोनसेबा खोननै जोङो खारदै जानांगो बिनि गोबां बेनि फिट दोङो आरो जायखौ नोङो साम माने सानफ्रोमबो नोङो थाव जाबाय थायोब्ला आरो जोंनि मानसि फोराथ' जोबोर खम बइल जायो। नङा होमबा नोंथां? बेखायनो सम सम खारदैखौबो जालांनांगो जायजों नोंनि देहायाव फिसा फिनला अन्थाइ किडनि स्टन होननानै बुंङोना जायखौ बेफोर जाहांनायफो फोराबो गलाङो आरो नोंनि देहानि मेजेम माबाखौबो रानहोयोनो आरो खारैया। बां द्राय जाबाथ' देहानि खुथथि। खारदैया जोंनि बहुद मुल्य गोनां आरो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि बुंनाय बायदिब्ला बेखौदिं दिनि ओ साइन्स बाइसा जों बेखौ एक्सप्लेनेसन बिजिरना होनो हाया। नाथाय जोंबो जानानै इस से एनै मोजां मोनो दे जोंबो अनलास खारै नों सबायावबो होयोब्ला नों खारै होयोबोला नांगौ रोखो खोमनि जों गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सुंथाब सावरायनायखौ बेखि खिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे फोजोबलायथ'सै अब्ला गोजोननाय थाबाय।